खुलुमबाय खुलुमबायबाय मा खालामदों?
एरैनो जिरायलाबायना दं बेनोसै मा खालामनो हम ब गैयालै बबेथिं थांखोथाय सिखांग्रा लांखो ना माखो खांा सिङा हर फैलायबाय थायो लांबायदां बिसोरनो ना गिरबाबियामोन
दाब ग द खाला
आ आं माबायाव गैया नआव
ओमफफ्राय मांसे आरो
खया आलु बााथोनस जफ गया
आतसा सफैबाय नोगोराव थांनाया
दङ बावनो
बेरायगासिनो थार नामा
बेरायाखैनो ओरैनो न' सिङावनो थाबा दे गरम थार ग मबाइल नायबाय थाबाय गोसोबादि
मालखौयो
थांनोसै समबाराव
समबारावसोखा
समबारावसो
न' मोसाफैनांगौमोन ना नै
हो
खौ मोसाफैनांगौमोन
हौवाफोरनिसोदा बेलाय
हिनजावफोरबोब्रा रोंसिन्द्रि मोसानाया हाब दावहा नांनो थांनायाव हौवाफोरनो माबा आर'नाइ गानहो हरलायनाया माबा थुहारलायनाया फोथा सेन्दुर थुहरलायनाय दाहाल थुंग्रि गथायनानै होग्राया लोगोफोर
बे लाय जाब दंखायो नामा
हा
माथो हौवाफोरनिसो
हौवाफोर नङा होनजाव हौवासो नो
ए
हिनजाव हौवासो ओंखारजेननायनिफ्रायनो हिनजाव हौवासोखा
बिसनिफ्राय सोलोंना लानोसै आंहा
हा
नोंसिनिफ्राय सोलोंना लानोसै उनाव
हिनजावनिखौ आं फोरोंनांगोन नङा बिरदावसो फोरोंनो हागोन मैया बिरदावा हिनजाव जाबाय
नुखादों सावगारियाव नोंसिनि मोसानायखौ हो खायो नामा एखे माबाफोरजों उम। थियाना इंराजफोरजों दावहा नांनो थाङो आरो।
ओमफ्राय साबेसे बुथारनानै फैया मैया?
ओरैनो बुराथार।
उम।
सोर देरहाया?
देरहानायालाय सोर देरहागोन जोंनो देरहागोन।
नोंसिनालाय साबैसे थैखो ओमफ्राय?
जोंना गैया। देरहासार जानाया रावबो माबायाखै रावबो गोमानानै फैयाखै।
उम मोजां।
उम।
दानख्लाबजायाखै गन्थंफ्राव, खावलायफ्राव,
गैया आइथिङासो एसे दुखु मोननानै दं साख्रुबजोबनानै दं।
उम।
एकदम आरो मोनायाव मोनायाव माबा जोबावबायना मा होनो जोलुर जोबावबाय गैला जाला आइथिंङा आयौ।
देनजार खस्थ' मोनो आगान हरनोनो खुनुरुखुमसो हरनो हालायनाय बायदि जादों मै-मैया। बेयावनो।
दिनै मोसाफिनबा मोजां जागोन।
नङा ओरैहाय बे फुटबल जोनानैनो माबादों खोमा! आंना एदम उम जोलुर गेलेला दिनै।
एदम सानफ्रामबोना जेबो माबा थादनाय गैया जोबाय थानायल' जोबाय थानायल'
अबावबा जोहैनांगौ नामा?
जोहैनाया नै बे बैयावसो मोनसे जायगायावसो माबागोन बिदिनो मा होनो
जादों।
रां मोननायजों बोरमा जागोन नामा अमा जागोन नामा।
बादायलायदों न' इसेल'।
ओमफ्राय ओंखाम संबाय।
ओंख्रियानो मैगं थाइगंआनो रावबो लाबोखैलै माथो। मैयाबो मोसानायाव एफामेंबाय ओमफाय आलु गोजाल' लाबोनानै आलुल' संबाय जायालै बेखौ होननानै डायरे माबायाव जाहैबाय जोङो ओजोंहाय बाजाराव।
में बाथाय। गोथाव गोथाव जानो लुगोयोना।
उम। आरो गरमाव आलु ओंख्रि। फेबाथाय एसे बादबनाय जायोना।
हम।
दा दालि ओंख्रि हरस्लाबावा आलु बा एकदम।
जाबाय थाबा बायो बिदिनो।
ओम ओमफाय हराव माथो एसे फेब्रेब फाब्राब खोनाफैबैदों।
ओम मा होनो बे सोर गिदिं गिदिंग्राय बारा जादों इसे। ओमफ्राय बिदिनो ओम खाथियावहाय। माबा बानाय गासिनि। न'खथा।
अ।
नोंथांआबो काल्दां गाल्दां नोंनिखौबो ओमफफ्राय नों थाबायगासिनो खोनागासिनो।
औ थाबायहदों आं नै माबायाव ओंखाम संग्रायाव। अखा हादोंमोन ना दै इसे सिनायजों माबा सेन्देल गाबदों।
होम।
नाङा। जारौजोंसो रायजलायनो नागिरदोंमोन नोंसा नोंस्रानि जारौ जोंसो रायज्लायनो नागिरदोंमोन।
गैयानो न
ए नोंहा माला फैयो? नों फैबासो रायलायनोसै आं।
आं थांगौ थांगौ मानि जोबजोबबालाय।
नङारा मोनसेसोखौ दोनथार।
उम। बै थाजि एसे लासै।
हो।
फंबाय दं खाथियाव फन माबा रायलायगासिनो जानबुं बेबो। ओइ खेब थाबाय सोदो माबा माबि रायज्लायबावदो उम
होम ओमफ्राय एबार गोलोम बोथोरनि बन्द'आव मा खालामगोन होनदोंमोनलाय?
गोलोम बोथोर बद'आव मा खालामनांगो ओरैनो न'आव थाबाय थागोन।
नोंहाथ' नोंहाथ' दानो बेरायखाबाय बन्द' मोनैनि सिगां।
बिरायाखैनो।
बेरायनांलानो नै दाबोथ' न'आव गैयाना।
नआव गैयिखौ बेरायनाय होनो आरो।
ओम
जोंहासो बेरायबाय थागोनल' बेरायबाय थागोनल' से दानखौ जोबहोखागोन बेरायनानैनो।
ए नोंस्रा
गायो गायनांगौ।
ए।
नै बे मोसानाय मावबादा जोब्बासो थांसै।
उ सोरबा सोरबा गायहांबायबो दानो।
उ जोंथिं गायथ'वाखैलै खोथिया जौथ'वाखै दाबो।
ओ।
उनावसो गा थाब गाय गाया माने
दंग'नि दै मोनोना? अखा हादै दंग'नि उम अखा हादैनिया थाब थाब गायनानै लाखानांगौना दै थाबानो।
दंगनि दैयाबो बारा थि गैलालै।
ह।
अखा बुरजा हायाबानो फैला।
उम। बिदिनो ओमफ्राय नै समा दंबावो ओमफ्राय मा मा रायज्लायनो उम।
खुनुुरुखोमसो गायनो मोन्दों।
सोरबा सोरबा गायनो मोनबावाखै ना।
सोरबा सोरबा जोंनिथिं आयु खम माबा जादो। थांनाय बोसोराव माइ गायनाया
जा लस जादों लस माने।
हम मोनबाय नोंना माबाया राङा बे मु रायज्लायनाया
। मोनबाया मोनबाय‌
बेसिबां मोनगोरखोर
सेेरो दादबाय
खननै मोनबाय
ओम
ए आंना गैया खनसेल' मोनदों द'जौ
ओम ओं आ सिगांनो द'जौखा ओमफफ्राय दा प्रगन
ए ओमफ्राय आंननो बै माखासेया जिर' जिर' जादों लाथिख' लाथिख' बियो ओमफाय गैयाना
ओ फ्ले
मोन जाया
जाबाय थागोन उनाव ओमफ्रायबो मोसानो फैला बेयाव मोसानो फैला
आं न'आवनो गैयाबालाय
थाब मोसाथ' बिब गोलोम बोथोरनि बन्द'आव मावबादा लागोना
मबेलाव लागोन।
गोलोम बोथोरनि बन्द'आव मावग्रा लासिगोन ना बन्धु? ओम आरो लाबावगोन।
ओम मावबा दा मावबा दां आं गोलोमनायखायनो आयु गोलुम बोथ
गोबावसिन जागोनखोमा एबारनिया। उम
उ
समाव बेसेबां जाखो नायलाय? दा मोनथिया र आं दानहरगोन। नांबावगौ औ। औ होम नोंसा माय गाया होनदोंमोन नामा?
ओमहो
आदसा
मानसियानो गैया आदि माइखौ लाबोयोसो आदि ना मानो आदि
आदि होयो।
ओम
होम
आदि नङालै माबा माइनि मा होनो बेखौ सुखानि ओहो ओं ओं थिखानियाबोथ' लानाय जायो।
औ
होम
गैया फंबाय फैदों फंबाय दंमोन। दा फैयाखै ओम थांबाय दङ। हो
खामानि खामायगोनो फैसाखौ नो हरा खामायो मालाय गावबा गावबागावसो लाजोबो।
हेल'